मा हेल' औ खोनाबाय नोंथां मा खालामदों नोंथां दा नोंथां ओरैनो दंखायो औ नोंथांजों मोननैसो टपिक लानानै रायजलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि
औ औ नोंथां रायज्लायनो हागोन आं नोंथां
हम ओरैनो आरो सिमपोल बाथ्रा मोननैसो रायलायनोसै जोङो ना
औ
दाथ' जोंहा आमथिसुवाबो बायबाय नङा होनबा जोङो ओ आमथिसुवा माने बे सिजोनाव जोंहा गोबां जोंनि गामि एरियाफ्राव फिथाइ सामथाय मोननाय जायो नङा होनोमब्ला औ जेरै लिसुनि लिसुनि समाव जेनेबा लिसु थाइजौ खान्थालनि समाव थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ जोङो सिजोन बाय सिजोन मोननो थाखाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव नङा होनबा नोंथां औ दाख्लै जिहेथु आमथिव बोथोर एबा जानानै थांबाय नङा होनब्ल नोंथां बेफोर आमथिुवाफोराव नोंथांमोननिथिं मा मा फिथाइ मोनखो जेनेबा बबेबा बबेबा जायगाफोराव हयथ' गैयाबा खोमा माने नोंथांमोनजों जादों बेखौनो खोन्थालाय दे एसे
अ नोंथां बिदिब्ला जोंनि जायगायाव थानायानानै फिथाइ सामथाइखौ नोंथांनिसिम एसे फोरमायनोसै आं दा जोंनि आमसुवा बुङोब्ला जों फिथाइ सामथायाइ जानायनि सम एबा फिथाइ सामथायाइ दैज्लां बोथोरनि मोननाय फिथाइ सामथायाइखौ खौ लानानै आमसुवा फुंनाय जायो जायनि जाहोनाव जों गोबां रोखोमनि फिथाइ सनायखौ नुयो जेरै
एथि थायजाव आनार बिदिनो
मा होनो
खान्थाल न खान्थाल बिदिनो नासफथिफोर मोननाय जायो नोंथां औ नोंथां नंगौ
जोङो बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि फिथा सामथाइबो मोननो हायो जाय जों माखासेखौ जोंनि गोसोआव फैया
फैयाखारों दां और औ नोंथाङा जा नोंथाङा जागोन दादां बियो बिफां गिदिर गिदिर देरग्रानि ना ओरैनो माबानि बेन्दों माल लाग्राफोरनि जाखो बिफाङा फोरमायहरदो दे नोंथां एसेफ्राय आंथां सानाया औ खान्थालफोराथ' जोंहा जोबोद गिदिर गिदिरबो जालाङोना गेरेमसानो औ नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा फिथाइखौ साबसिन मोनो जेनेबा फेभरिट औ आं बेफोरनि गेजेराव बांसिन थाइजौखौनो साबसिन मोनो औ थायजौखौ आरो ना आं गोथाव गोथाव आथ खिन्थु दा आ माखासे थाइजौ ओरैबायदि गोखैबो थायो नङा होनबा नोंथां बोरैबा जाबाथाय एखेबारे जानो बानाय जायो आरो माने ओमफ्राय आरो खायसेया आरो ओरैबायदि गोदै थायो माने मा बुंनो आरो जोबोद मोजां जायो आरोना जानोबो खााथालखौ नोंथाङा जाया नामा जायो नोंथां औ थेवब्लाबो बायो नङा होनबा नोंथां आरो दाथ' गरम दिनाव जोंहा जोबोद उसुबिदाथार बेखौ जाना लाबाथाय ना
जोबोद गरम बुस्थु माने बियो औ औ आरो औ दे बुंलाय नोंथां गोबां रोखोमनि मुलाम्फाबो मोननो हायो औ जाय जोंनि मिडिया सेराव थानाय माखासे बेरामफोरखौबो होखारनो हायो औ जेरै जोंनियो भिटामिननि मुलिफोर जेरै थाइजौ खान्थाल आनारजफोरनि बिदिनो थालिरफोरनिबो बानायनानै जों लोंनायखौ नुनो मोनो औ देहायाव भिटामिनयो थायो नोंथां औ औ
आरो जों बिदिनो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंबो बिदिनो धुप बायदिसि ना मोदोमग्रा जेरै आनारजनि दुप बिदिनो थाइजौफोरनिबो जों गोबां रोखोमनि दुपफोरबो नुनो मोनो। जाय जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय बेसादफोर फैदों आ जानानै फैदों आरो जों जेरै जों थाइजौनिफ्रायबो जों जुस बानायनो हायो आनारनिफ्रायबो जुस बानायनो हायो जेरै जों मेंग' जुस एबा इदिनो आफेल जुस इदिनो थालिर जुस
नुनो मोनो माखासे सुबुंफोरा बेफोरखौ लोंनानै गोजोननाय मोननो हायो गरम बोथोराव आरो जों बिदिनो
बैग्रिफोरखौ मोन नुनो मोनो गोजां बोथोरनि सिजोनाव बेफोरखौ थायनाय एबा बैग्रि जों आसार बानायनाय बैग्रि गुन्दै बानायनाय बैग्रि मा होनो बिदि बानायनाय जों नुनो मो
औ आसार बानायाय औ औ जाय जोङो माखासे आसार फोरबो बानायनाय नुनो मोनो थायजौ फोरजों बिदिनो नारेंफोरजों जल'फिफोरजों माखासे गोबां रोखोमनि आसार बानायनानानै औ रां आरजिनो हायो आरो ना बिदि जों खासे न'फोरावबो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो। औ जानो हायो नोंथां आरो लोगोसे फाननोबो हायो नङा होमबा नोंथां औ औ औ फाननानै बिदिनो न'खराव जाग्रा लोंग्रा जेरै ख्रि बानलु एसे माने सहाय जायो आरो ना
नुनो मोनोदि गोबां सुबुंफ्रानो बेफोरखि आबाद खालामनानै एबा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बेफोर
खामायनाय नुनो मोनो जेरै जों थालिर बिफां बागान एबा द्रागन बिफां बागान बिदिनो थाइजौ बागान बिदिनो गय बागान बेफोरखौ गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रानो खालामनानै एबा गायनानै गोबां रोखोमनि रां आरनायखौ नुनो मोनो।
जों माखासे नांगौ जानाय बिदिनो न'खरफ्राव
रां एबा माखासे मुवा बेसादफोरखौ बेफोरनि गेजेरजोंनो बायना लानो हायो नोंथां।
जोबोद सहाय जायो नोंथां औ
आरो जों थरमुस होननाय बेफोर फिथाइ बेफोरो गोबां रोखोमनि
उम गायो नोंथां दा बेफोरजों जोङो बिदिनो थुरमुस दोङो माने इखौ नुनो मोनो। मोनो आरो बेखौ जानायबो जायो। औ नोंथां नोंथांमोनथिं आबाद मावो नामा बेफोरखौ? थुरमुसफोरखौ औ जोंनिथिं आबाद मावो बिखौ आबाद मावनाय जायो औ औ नोंथां जोबोद ओ अजन गोनांबो जायो बियो थाइसेयावनो माने मोजां जायोबाथ' जि खिजि गाहामा जायो माने बियो मोजां जुदि जायोबा
थाइसेफोरनो इदिनो पन्सास थाखा इदिनो बाजौ बाजि रां इदिनो दाइनजि रां मोननाय जायो मोननायखौ नुनो मोनो।
औ औ नोथां
दा नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो नामा?
आबादा जोंनिथिं गोबां मावनाय जायो नोंथां बेफोरखौ। ओ जिहेथु जोंना नैबे सिजिनाव जोंहा दामबो जायो। गरम बोथोर समाव माने बे जोबोद दाम जायो माने। ओ माने बेखौ जायोबा जोंहा एसे थान्दामोनो नालाय याबो बैफोरखौ ओ लानानैनो माने बेफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो। सिजेन बाय सिजोन मावोबाथ' जोंहा ओ दामाथ' मोनखायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
मोनो अब्ला जोंहा मावनोबो मोजां नाङो आरो मानो होनब्ला जों जिबायदि रां गा नानै मावनाय जायोना बेफोर खेथिफोरखौ। माने बै फोरो फैफिनसे फैफिननानै मुला फैफिनसे फैफिननानै माखासे मुलाम्फा फैयो आरोना बेनि थाखाय जोंनिथिं गोबां मावनाय जायो बिदिनो लोगोसे जोंथिं बानलुफोरबो गायनाय जायो नोंथां। बानलु आबाद बो गायनाय जायो। दा जोंहा जागासिनो फाननाय जागासिनो आरो दायो। बेफोरजोंबो जोंहा माखासे रां आरजिनो हागासिनो आरो जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव। नोंथांमोनथिंबो गायनाय जायो नामा बेफोर बे खेथिफोरखौ एबा औ जोंनिथिंबो गायनाय जायो इदिनो। फानलु सिब्र बानलु बोरदोन बेफोरखौ आरो गायनानै फाननानै गोखां रोखोमनि सुबुंआनो नोंथां बे बानलु सिब्र होननायखौ नोंथाङाबो ओ नुफेरबाय नामा माबायदि गायनाय जायो बेखौ?
औ।
खोनादोंना नोंथां? दे औ नोंथां खोन्थाना होदो दे एसे बिखौनो बोरै बोरै गायनाय जायो। फिथाइ थाइजासिम। बानलु सिब्रखौ नङा होम्बा नोंथां? औ औ नोंथां। आरो बो जोंनि खिन्थु गोरलैयाव फुलि लाबोनानै गायनाय जायो। औ औ एबा मोनसे खन्थाखौ हाखर हाखर जावनानै बेखौ दायो औ जों नुनो मोनोदि गोबां बिदिनो ब्रयलार हा सार बिदिनो
गोबां रोखोमनि हासारखौ ब्रयलार खिनि हासार एबा ब्रयलार खौ होनानै गायनाय जायो एबा गोबां रोखोमनि हासार एबा दैखौ सारनानै गोरलैआव गायनाय जायो। एबा बेखौ गन होयो एबा दिरुं सोंनानै गायो। मोनसे दिरुं लाइन सोंनानै बेफोरखौ गायनाय जायो। गन
गन
दोथाबनानै जाहाथे बेफोर बानलुआ गिदिर जानानै देमग्लाया।
औ औ औ अजनबो जायो नालाय नङा होमबा नोंथां फिथाइया जेब्ला थायो अब्ला। औ।
बिदिनो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंथांमोननिखौबो एसे फोरमायलाय माबायदि गायो। अ दा जोंनिथिं गैला बियो दा।
औ। दा माइ गायनाय सिजोन जाबायथ' नोंथां ना? औ औ। बे माइ गायनाय दुब्लियावनो गायनाय जायोमोन खोमा नोंथां नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोंथिं नोंथां ओ दाबायदि समाव ओ नुनो मोनला आरो माने बानलु सिब्र आं बानलु फिसाखौसो नुनो मोनसै दा नैबे समाव आरो। औ औ औ बानलु फिसाखौथ' जोनिथिं गोबाङानो आबाद मावनाय जायो जोंथिं गामियाव माने ओ न'खरब्रै न'खरबायाथ' थाखाथारोआनो जोंना बेफोरजोंनो माने मा माखासे ओ रांखावरि आंखालफ्रा सुफुंदों आरो खायसे खायसे न'खरफोर
उम
औ औ अब्ला नोंथां दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो हासिगोन टाइमआो जाबाय जोंना। ओम दे होनबा औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।